औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामनो नोंथां?
अ नोंथां आं नै दायो ओरैनो जिरायनासो दंलाबायो नोंथां।
औ औ।
खोनादों ना नोंथां औ औ औ।
नोंथांनि एसे साइथफोराव खाथिफोराव अबेबाफोर मेथाइ दामदों नामा नोंथां?
अ। अ मेथाइ दामनाय जादोंथ' आरो नोंथां नै जोंनि न' खाथियाव माबा मोनसे से जादोंदां बेयाव माने एसे मेथाइ दामदों आरो।
होमबा नोंथाङा एसे साइज एबा गोजानफ्राव थांनो हागोन नामा माने खोनायैनि मेथाइफोरखौ माने नोंथांजों मोनसे इम्परटे माने लासै लासै एसे लासै लासै खोनादों आरोना नोंथां माने नोंथांजों एसे एसे बाथ्रा सावरायनो सानदों आरो ना माने ओंखायनो
औ।
एसे प्रब्लेम जागोन नङामा नोंथां। ओंखायनो एसे साइदआ
अ गोसा खोनादों नामा एबार नोंथां एबार खोनायबावदों नामा?
जाबाय दे नोंथां बारा खोनायासै खोनानायालाय।
औ।
अ नोंथाङाथ' होमब ओरैनो दं नङाोमबा नोंथां।
ओरैनोसो दं नोंथां नै फुंनि ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायनानै दङ।
अ नोंथां मा मैगं जाखो नोंथां?
मैगंआथ' जोंना माबासोमोन नोंथां ओ नारजिजों अमा बेदरसोमोन नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि?
अ नोंथां जोंनाबो ब्रयलार जों आलु'सोमोन नोंथां।
अ गोथाव आनो।
औ औ नोंथां होनोमबाथ' नोंथाङाल' जेबो खामानि एबा हाबाफोर मावखआखै नङा होमबा नोंथां।
आंथ' जेबो हाबा मावनाय जायाखै नोंथां नै ओरैनोसो जिरना दं। दायो गरमथारबो ना।
औ नोंथां माने एसे गोसा खोनासिनबाय नोंथां एसे साइडआव थांबावनो हागोन नामा नोंथां?
अ। माने नोंथां जोंना माने बियो दिनै मंगलबारबो ना माने ओ मन्दिराव दामनाय जायो आरो बिब्दिनो गोसा गोसायै
औ नोंथां जेबो नङ दे हबालाय नोंथां माने नोंथांजों मोनसे एबा टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आर ना नोंथां।
अ नोंथां ओं सावरायजागोन मा टपिकनि सायाव सानदों नोंथाङाबा आंजों?
ओ नोंथां हमबा टपिक एबा आयदायानो जाबाय जेनेबा मोनसे गामिया जौगासारनाय गामि जानोब्ला माबायदि गामि जानांगोन जेनेबा गामिनि सुबुंफोरा माबायदि जानांगोन आरो गामियाव माबायदि रोखोम रोखोमनि बा गामिनि गोनांथि जानाय माखासे मुवा बेसाद बायदि रोखोमनि माबा मा मा मा मा माय थानांगोन आरो ना गामियाव बिनि बागैसो नोंथांजों एसे सावरायजागोन खोमा सानदोंमोन आरो माने।
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन बिब्दिब्ला आंनो सावरायगोरनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां एसे फोरमायनो होदो नोंथां।
औ औ। माने आं गिबियावनो बुंग्रोगोन जे मोनसे गामिया बिब्दिनो ओ जौगासारनाय जानोबा जों माने गोबां खामानिफोर मावनांगौ दङ आरो खामानि माने मोजां मोजां खामानिफोर मावनांगौ जेरै जोंहा गोबां माने सोलोंथाइ नांगौखौ आं सानो आरोना नोंथां।
औ नंगौनो थां नंगौ।
औ आरो माने सोलोंथाइल' नङा नोंथां जोंहा माने गासैयावबो माने मोनसे गामिया जौगासार जानोबा गासै गामिनि सुबुंफोरा माने गासैयावबो आखा फाखा जानांगौ आरो नोंथां मानो होनोब्ला ओरै जाय हमनानै ला मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय गेलेनाय बेफोरबायदियाव माने गासैबो गामिनि सुबुंफोरानो इसे आखा फाखा जानानै थानाया मोजां माने आरो
औ औ नोंथां।
बेल' नङा गोबां माने जौगासार गामि जानोबा गोबां माने गामिफोरखौ साफायै लाखिनांगौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेजोंनो लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा लेखा फरा गोरों जानायजों लोगोसे बिदिनो जेनेब्ला हादरनि थाखाय मोजां खामानिफोर मावग्रा जाबा मोजांसिन जायो होननानै आं सानो मानोना जोंहा आथ आथिखालनि जुगावथ' मोनसे गामिखौ जौगाहोनोबा गोबां खामानि मावनांगौ बेयो माने सैथो बाथ्रा। नाथाय जों नुनो मोनोदि जेनेब्ला गोबां मानसिफोर एबा गामिनि मानसिफोरानो माने बे बेफोराव बांद्राय गोसो होआ बा गावनि जेनेब्ला रां आरजिनाय बेफोरावल' गोसो होसै नाथाय गामिफोरखौ जेनेब्ला मोजाङाव लाखिनो थाखाय बिसोर बांद्राय खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनाखै आरोना नोंथां। दायो जों बेफोराव गिदिर गिदिर जेनेब्ला जोंहा लेखा फरा गोरों बेजों लोगोसे गोसे गिदिर गिदिर गेले गिरि जानो हाहै नांगौ दायो बेल' नङा जों आरो हमनानै जोहा गोजाम गिदिर गिदिर जों देंखोगिरि बा मोसागिरि बेफोरखौ जों जाहैनो मोजां आरो ना मानो होनोब्ला जों गुबुन जायगाफोराव जुदि जोङो देंखो रोजाबहैनो थाङोब्ला ओरै ओरै गामिनिफ्राय आमोखा ओरै फैदों बिदि होननानै माने जोंनि गामिखौ जेनेब्ला थांखिनानै लाम लानाय जायो आरो नोंथां। बिथाङा ओरै गामिनि होननानै माने। मानोना जोंनि गामिया एसे गोग्गानाय एबा जोंनि ओनसोलफ्रा एसे ओ दा गोजौआव थानाय खौ जों मोनथिनाय जायो नोंथां दा बिदिनो औ जोंहाथ' माने गोबां माने जोङो बायदि रोखोमनि खामानि मावनांगौ जोंहा गामि ओनसोलफोरखौ जों मोजाङै एबा गोजौ थाखोआव एबा जौगाहोनो सारनोबा जोङो गामिनि गासैबो बिब्दिनो साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे गामिनि लामा फोरखौ जोङो साफायै लाखिनांगोन बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनि जे जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बिदिनो दैमा दैसा बोहैनाय थायो जोंहा बेफोराव दालां बायदिफोरा जोंहा बेफोरखौ थायोब्ला मोजां मानो होनोब्ला जों आथिखालावथ' गोबां जेनेबा दैमा दैसाफोराव माने जों औवानि दालांखौ नुबांनो थांला दायो माने गोबाङानो माने फाखानि फाखानि दालांखौ जों नुसै आरो दा बेफोरबायदिया थायोब्ला मोजां बिब्दिनो बिफां लाइ गोबां समायना औ जेनेब्ला आरो जेनेब्ला जोंनि गामिनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानायनिफ्राय लानानै। गाननाय जोमनायफ्रा जोंनिया मोजां जायोब्ला गुबुनफ्राबो मोजां नुयो आरो जों गाव गाव गोग्गानाय मोनो आरो नोंथां दायो जों गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानांगौ। डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस बेफोरबायदि जों जाहैनो हायोब्ला पाइलट बिरखं सालायगिरि बेफोरबायदि जाहैनो हायोब्ला माने जोंहा मोजां आरो गामि फ्राबो बेसे गोजौ थाखोआव थायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा समाज सिबियारि बेफोरबायदिबो जों जानो हानांगौ जोंनि गामिफोरा होमबासो सा फाया यै थानो हमगोन एबा जों गामिफोरखौ गोबां जोथोन लानांगौ जों जाहाथे जोंनि जेनेबा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौबो माने जोंहा माने गोबां ओ थुलुंगा होनांगौ एबा जों जों रोंनायखौ फोरोंनांगौ आ रो अब्लासो बैफोरो माने उन्दैनिफ्रायनो जुदि जोंनि जेनेब्ला गामि ओनसोलफोरनि सुबुंफोरा मोजां जायोब्ला अब्लासो गामिया दावगाहैगोन उनावहाय दायो हमनानै ला जोंहा ओ जोंनि थाखाय जेनेब्ला जोंहा गामियावनो बिब्दिनो गेलेग्रा फोथारफोर थायोब्लाबो मोजां जायो जाहाथे जेनेबा जोंनि ओ लाइमोनफ्रा बा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने बिदिनो बेखार थायालासिनो मोनसे मोजां खामानिखौ सोलोंनानै एबा मोजां जेनेबा गेलेनायखौ सोलोंना नै जाहाथे उनफोराव जेनेब्ला रोंहैयो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गंसे फरायसालि बेफोरबो थानाया माने गाहामथार मानोना जों फरायसालिनि गेजेरजोंसो सोलोंथाइफोर मोननो हायो नालाय जों माने बेफोर फरायसालिफोराव एबा गामियावनो मोनसे फरायसालिफोर थायोब्ला आरो गामिनि सुबुंफ्रानो बिब्दिनो ज' लोगो नांनानै जुदि फोरोङोब्ला गो से जेनेबा मोजां जागोनखौ आं नुहुरनाय जायो आरो नोंथां दायो आंनि बुंनायाथ' बेनो नोंथां जेनेबा मोनसे गामि खौ जौगासार गामि जाहोनो थाखायब्ला जेनेबा खामानिफोरखौ मावोब्ला जुदि बै गामिया जौगासारगोन होननानै आं साननाय जादों आरो नोंथां दायो नोंथाङासो मा बुंनो सानो आं बे बुंनाय बाथ्राफोरावहाय
अ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय एबा नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्राथ' गासैबो सैथो एबा थारानो नोंथां माने नोंथाङाथ' जेनेबा आं माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौबो बुंलांबाय आरोना नोंथां। होमबा नोंथां आंबो एसे फंनैसो बुंना होनोसै नङा होमबा नोंथां
औ दे दायो नोंथाङाबो मा मा खामानि मावनांगोन जों गामि जोंनि गामिफोरखौ जौगासार जाहोनो थाखाय नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ जेनेबा नोंथांआनो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंलांखाबाय आंबो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो सा सानबावदों दि मोनसे गामिया जेनेबा जौगासारनाय एबा जौ गामि जानोब्ला गिबियाव गामिनि सुबुंफ्रा स्ट्रं एबा ओ मोजां एबा माखासे जेनेबा निसा बुस्थुफोरनिफ्राय गोजानाव थाग्रा बा थानाय जाग्रोनांगोन नङा मोनथां एबा सोलों थाय सोलोंथाइ लानाय एबा गोरों सुबुं जाग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जेनेबा जोङो गामि बे बि माने गामियाव माखासे ओ निसा बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थाग्रा एबा थानाय सुबुंफोरासो जेनेबा मोजां सोलोंथाइ लानायफोरासो जेनेबा गामिखौ मोजाङै लाखिलांनो हायो नङा होमबा नोंथां? गामिनि बागै सानलांनो हा एबा गामिखौ जौगासारहोनो हायो एबा गामिखौ जोङो डेभलप एबा गोजौ थाखो जों दिखोना लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां जों गिबियाव बुंनो हागोन जे माखासे जेनेबा सुबुंफोरा माखासे खामानियाव एबा नाङै खामानिफ्राव जों गोदोसोना था-थायालासिनो जों गामिनि बागै सानोब्ला एबा गामिखो जों समजों लोगोसे फोसाबलांनो नाजायोब्ला एब बा जोङो गामियाव मा नांगौ जादों एबा गामिनो मा आंखाल जादों गामियाव मा मानि ओ गोनांथि जादों बेफोरखौ जों साननानै गामियाव लाबोयोब्ला जोङो माने गामिनि बागै साननो रोङोब्ला अब्लासो जों गामियाव जेनेबा गामिखौ जों जौगानाय थासारियाव लाबोनो हागोन नङा होमबा नोंथां? नोंथाङानो बुंखा लांबाय गामि मा मा नि गोनांथि जायो जेनेबा जों गामियाव माखासे गथ'फोरनो जेनेबा जों गथ'फोरखौ जों फरायसालियाव सोसे सोनानै एबा फ फोरोंसे फोरोंनानै जों अ गथ'फोरनो थाखाय जों मबाइल एबा जानबुंनि ओ जानबुंआव गोदोसोना थाहोआ लासे जेनेबा गामियाव माखासे फिल्द फिल्दफोराव एबा ओ फोथारफोराव जोङो गेलेग्रा गथ'फोरनि देहानि मोजांनि थाखाय जों गेलेग्रा बायदि रोखोमनि फुटबल क्रिकेट, बेडमिन्टन, काबादि, खारनाय बारनाय, लं जाम माने बायदि रोखोमनि गेलेग्राफोरखौ जों गामियाव होयोब्ला एबा गामियाव लाबोयोब्ला जों गथ'फोरनि थाखाय जों मोजां जागोन एबा गथ'फोरा देहा नि थाखाय मोजां जागोन आरो ना नोंथां।
जेनेबा जों माखासे खेलायाव माने माखासे सुबुं बुं एबा माखासे गथ'फ्रा जों मोजां गेलेगिरि जानो हायोब्ला माने गुबुन जायगाफ्रावबो एबा गुबुन हादरफ्रावबो जों सिनायथि जानो मोनगोन एबा गामियाबो जौगासारनाय एबा सिनाय थि मोनगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ आरो जों गामिनि जेनेबा गामिनि माखासे गिदिर गोलाव सुबुंफोरा जेनेबा गामिनि थाखाय गोनांथि जानाय माखासे खालभार दालां एबा लामाफोर माने गामिनि ओ गामियाव‌ दैनि आंखालफोर जायोब्ला माने ओ बेफोरनि बागै जोङो जों सुफुंना सुफुंनांगोन एबा सुफुंना होनांगोन नङा होमबा नोंथां? बिनि जाउनाव होमबा मोनसे गामिया जों गोग्गो एबा जौगानाय गामि जानो हागोन आरो ना नोंथां।
औ।
औ मा नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय आरोबा आं मोनसे दि एबा मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ आनो नोंथाङा मिथिहोबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां आंबो दा जोबोद मोजां मोनदों। गोगोम जोबोद मोजां मोजां बाथ्राफोर बुंबाय नोंथाङाबो दायो जोंहा समाबोथ' जाबाय बिदिब्ला नोंथां।
औ औ नोंथां कलखौ एसेयावनो दोनथनिसै खोमा नोंथां ना नोंथां?
औ जागोन दे बिदिब्ला नोंथां।
औ औ नोंथां।